हेल' औ खोनादोंना
खोनादों
अ बिदिब्ला जोङो टपिकखौ लानि बिजाब फरायनानै जेनेबा माबोरैहाय गियान आरजिनो हायो जेनेबा बिजाब फरायनायनि गेजेरजों सासे सुबुङा माबायदि जायो माने मोजां गाज्रि बिदिनो सावरायनोसै बिनि सोमोन्दै
औ औ औ दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे जागायग्रोनानै होदो नामा औ औ औ जागोन दे औ बिजाब फरायनानै गियान मोनो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गोरोन्थि जाया मानोना जोङो बिजाबनि गेजेरजोंनो जों गासैबो गियानखौ आरजि जिनानै लानो हायो जेरैबादिहाय जोङो
औ
न'खराव थानानै जा जाखिनि गियान सोलोंनांगौ ओ बेखौ जोङो न'खरावनो थानानै बिमा बिफानिफ्राय बा ओ न'खरनि सुबुंफोरनिफ्राय जों सोलोंनानै लानो हायो बेनि अन गायैबो जोङो गोजौ सोलोंथाइनि जा गियान बेखौ जोङो गुबैयै बिजाबनिफ्राय मोननो हायो आरो। औ जेरैबादिहाय जोङो बिजाब बा बिजाब फरायनायनि गेजेरजोंनो आ जों गासैबो आनजादफोरखौ उथ्रिसार जानो हायो जेरैबादिहाय अ बिजाबाव आ बिजाबनि गेजेरजों जों सोरबा सासे सुबुंनि जिउ खौरां फरायोब्ला आ बेफोरनि आ बै सुबुङा माबादियै मा मा खामानि मावनानै गावखौ सुंथानो हादों गावखौ मुलुगाव बयनिबो गेजेराव सिनायथि जाहोनो हादों बेफोरनि बागै मि थिनानै मोनो जेराव बिसफोर बेफोरनि गियानफोरखौनो लानानै जोङो ओ गावबो गसंथानो ओ थुलुंगा मोनो आरो गोहोखौ मोनो ओ बे बेफोरनि अनगायैबो आरोबाव बिजाब फरायनायनि गेजेरजों ओ जोङो गुबुन हादोरनि सुबुंफोरनि जा गियान आ जा सुबुंफोरा माबादियै आ गावखौ सुंथानाय खामानि मावो गावखौ मुलुगाव सिनायथि जानाय खामानि मावो बेफोरखौबो जों सिनायथिना बा मिथिनानै गावखौ थुलुंगा होनो हायो अ लोगोसेेनो बिजाब फरायनाया गावखौ सुंथानायनि मोनसे माने गोख्रों लामा होननानैबो जोङो साननाय जायो। मानोना बिजाब फरायोब्ला सुबुङा बायदि गियान आरजिनाय आरजिनायजों लोगोसेनो बेनि साननो हानाय गोहोखौ बांहोयो आ मोनसे गो गोसोआव मोनसे मा होनो बेखौ धर्जखौ लाबोयो लाबोयो आरो बिजाबनि बिजाब लाबोयो बिजाबनि गेज सोलों बिजाब फरायनानै आ सोर जोङो बायदि ओ गियानखौ आरजियो लोगोसेनो जोङो न'खराव जेरैबायदि हाय थानानै आ सोरबा सासे सुबुंखौ माबादि अ सनमान होनांगौ अ सोरबा सासे उन्दै गथ'खौ माबादि अननांगौ जों बेफोरखौ न'खरावनो न'नि सुबुंफोरनिफ्राय बा गामिनि सुबुंफोरनिफ्राय बा ओनसोलनि सुबुं ‌ फोरनिफ्राय मोनो नाथाय बिजाब फरायनायनि गेजेरजों जोङो ओ बबेबा बबेबा मोनसे मावख'आव थाङोब्ला बा अफिसफोराव थाङोब्ला माबादिहाय आ जिरायनांगौ माबादिहाय गावनि अ सिनायथि खौ होनांगौ बेफोरखौ जोङो मिथिनो हायो आर औ बेबादिनो जोङो औ बेबादिनो जोङो बिजाब फरायनायनि गेजेरजों गुबुन हादोरनि जा आ सुबुंफोरनि आ थांना थानायनि राहा बेफोरखौ मोनो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो बिजाब फरायनायनि गेजेरजों जोङो गुबुन आ रायजोआव बा गुबुन हादराव दावबायहैनो हायो जेरैबादिहाय जोङो बिजाब फरायनानै आ बिसोरनिफ्राय जोङो बिजाब फरायनानै जोङो जेरैबादिहाय बायदि बायदि आनजादाव उथ्रिसार जानानै आ दाव गानायनि लामाखौ जोङो ओ गोजौसिम दैखोलांनो हायो। औ नोंथांनि बादिब्ला बिजाब फरायनायाव आरोबाव माबाफोर ओ गुबुन गियान मोनबावो नामा बे एसे फोरमायनानै होदो नामा
औ ओ बिजाब फरायनायनि गेजेरजोंथ' जोंहा बिजाब फरायब्ला माने गियाना खम जागोन बा ओ मा सासे बिजाब फरायनानै गाज्रि मान सि जागोन बेफोरबायदिथ' माब्लाबाबो जानो हाखा या नालाय ओ औ बिजाब नायनि गेजेरजों जोंथ' माने जेब्लाबो सासे मोजां सुबुं बा गोग्गो साननो हानाय सुबुं जा गोन होननानै मिनथिखायो ओ बिजाब फरायनायनि गेजेरजों सासे सुबुङा बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि गोबां ओ खामानिफोरखौ मावनो हायो, साननो हायिखौ साननो हायो, मोन थिनो हायैखौ मिथियो। ओ जोंहा माने न' खराव फोरोंनाय बा बिमा बिफाया फोरोंनाय गियानफोरा जोंना जोबोद लिमिटेड जायो आरो
औ औ नंगौ नंगौ।
ओ फरायसालियाव बिस ओ फोरोंगिरिफोरनि माखासे ओ गोदान गोदान बाथ्रा फोरोंनायफोर आरो बिजाबाव जोङो ओ गोदो गोदायनिफ्राय लानानै दासिम ओ लिरगिरिफ्रा बा मा खासे ओ बिदिनो बिजिरगिरिफ्रा बिजि जिरनानै गालांनाय माखासे बाथ थ्राफोरखौ फरायनायनि गेजेरजों जोंबो गोबां गियानफोरखौ आरजिनानै लानो हायो आरो। ओ बिनिफ्राय ओ जोंनि सुबुंफोरा माने बेफोरखौ खायसेया बांद्राय मिथिया माने।
औ औ।
बिजाब फरायनायनि गे खायसे सानो आरो बिजाब फरायब्लानो माने साख्रि मोननो थाखायल' बिजाब फरायो बेफोरबायदि ओ माने नंजोबा आरो ओ सासे गियान गोनां सुबुं जानोब्ला नों न ओ हमनानै ला गंसे न'खरखौ नों सलायनो थाखायबो नोङो ओ जेबोखौनो रोङा अब्ला नोङो गुबुनजों ओ थगायजानाय बा नोंखौ मान सनमान होयि बिदिबो थायो जोंनि समाज फ्रावहाय सासे लेखा गोरों सुबुंखौसो सो जेनेबा मान होगोन। ओ सासे लेखा रोङि सुबुङाथ' माने मालाबा थगायजागोनबो बिदि जायोना ओ आरो फिसा फिसौ गथ'खौ फोरोंनायनि दायथ' जेनेबा न'खरनि गार्जेनावबो थायो हिसाबै ओ लेखा रोंनाया माने जोबोद गोनां आरो बेजों लोगोसे बिदिनो हमनानै ला ओ माबा मोनसे मावनानै जानो थाखायबो जोंहा बिजाब फरायनायनि गोनांथि जायो।
औ नंगौ।
माबा मोनसे ओ खामानि मावनो लाबाय दा नोङो बेखौ हमनानै ला सासे सुबुङा जेनेबा न'खर खुंगासिनो दङ' बेहा माबा मोनसे मावनो थाखाय जेबो लामाखौ नायगिरना मोनाखै अब्ला ब्लाबो माने लेखा रोङि सुबुङा थाबनो माबा मोनसे मोजां गियानजों आंबा माबा मोनसे सखांनायजों खामफोरखौ मावनो हाया आरो नाथाय ओ सासे लेखा गोरों सुबुंङा ओ मा खालामब्ला मोजां जागोन माबाफोर राहा दं नामा बिफो बेफोरखौ माने थाबनो सानखांनो हानाय गियानफ्रा माने बांसिन जायो आरो ओ बिदिनो ओ नोंथां बुंनाय बायदि जेरै गोजान जायगायाव थांनाय बा दावबायनाय बेफोरावबो जोंहा बिजाब फरायनाया जोंखौ जोब गोबां हेफाजाब होयो
औ नंगौ
बिजाब फरायनायनि गेजेरजों मोनसेल' रावखौ रोङा गोबां रावफोरखौबो जोङो सोलोंनो ओ गोनां जायो। जेरै इंराजिनिफ्राय लानानै हिन्दीनिफ्राय लानानै बा एस एसामिसनिफ्राय लानानै बेफोरखौ दा जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव थांब्लाथ' जोंहा बर' रायलायब्ला ल'जाया नालाय गुबुननि राव खौबो नांथारगौ जागोन बिनिखायनो ओ गोजान जायगायाव थाङोब्ला जेनेबा गुबुन रावखौ रोंनांगौ हिसाबै माने बिजाब फरायनायनि गोबां गोनांथि दङ होननानै साननो नांगोन आरो
औ नंगौ नोंथ
बिदिनो ओ गोबां दङ जोंहा बिजाब फरायनानै जेनेबा साख्रि बाख्रि मावनानै गावनि आथिङाव गसंनो हानाय राहाया जोंहा गोरलै जानानै फैयो आरो
औ नंगौ औ
सुबुङा माने बिजाब फरायनाया गाज्रि बा ओ बिजाब फरायनाया ओरैनोसो ओ फरायबाय ओरैनो थाबाय फरायनानै ओरैनोसो थादों माथो बिदि साननानै फरायालासिनोायो थायो नाङा आरो जेनेबा फरायनांगौ-फरायनांगौ समाव अ बिदिनो आरो
औ बिदिनो ओ नोंथाङा बुंलांनाय बादियैनो नंगौ बिजाब फरायनायनि गेजेरजों जोङो बायदिसिना रावबो सोलोंनो हायो गुबुन हादराव जेरै गुबुन हादोरानो जा बा रायजोआनो जा बेफोराव थाङोब्लाबो जोङो बिसोरनि ओ जा गुबुन बा राव बेफोरखौ सोलोंनांगौ जायो बेफोरखौ जोङो ओ गुबैयै बिजाबनि बिजाब बा लेखा फरायनायनि गेजेरजोंसो सोलोंनानै लानो हायो नंगौ ना बिदिनो आथिखालनि जौगानाय मुलुगाव ओ बेफोरबादि माने लेखा फरायाब्ला गावनि मुंखौ लिरनो रोङा ब्ला आथिखालाव माने सोलि नानै जानांगौआबो जोबोर गोब्राब आ जेरैबायदि हाय ओ गाव नि न'नि बायजोआव ओंखारोब्लानो आ आ दानि-दानि मुगायाव माने गावनि मुंखौ लिरनो रों थारनाया जोबोर गोनां लिरनो रोंनाया जोबोर गोनांथार आरो ना। ओंखायनो माने लेखा फरायनांगौ बेबायदिनो जोंनि लेखा फरायोब्ला जोंहा जेबो खहा जाया जेराव जोङो बेलेग ओ बिदिनो माने गुबुन माबा मोनसे सोलोंनानै लायोब्ला बा जेरै ओ जोङो मा खौबा नुनानै जोङो बेखौ दसे समनि थाखाय सोलोंनो हायो। बेखौ जों माब्लाबा बावहारलांनोबो हा गौ नाथाय लेखा फरायनानै लायोब्ला जोङो बेखौ माब्लाबाबो बावगारनाय नङा मानसिया जेसेबांसिम थांनानै थागोन बियो सुबुंजों लोगोसे नांफानानै थायो जे थागोन जेब्लासिम जेब्लासिम सुबुङा हां लानानै जिउ थाजासिम थांनानै थागोन बेसिम माने लेखा फरायनायनि जा गियान बेयो माने जोंनियाव हाबनानै थागोन। बेखायनो माने लेखाखौ फर जेसे हायो। फरायनानै लानांगौ लेखा फरायनाया खालि साख्रि बाख्रि ख्रि औ सासे गुन गोनां सुबुं जानो थाखायबो लेखा फरायनाया गोनांथार आरो गंसे न'खरखौ गोख्रोङै बा गोग्गोयै ओ माने दालांनो थाखायबो लेखा फरायनाया गोनांथार जेराव बबेबा ओ बिदिनो आथिखालाव नुनो मोनो खम लेखा फरायनाय गोबां लेखा फरायनायनि गेजेराव फाराग जेरैबादिहाय खम लेखा फरायनाय सुबुङा आ सुबुंनियाव साननो हानाय गोहोआ एसेब्लाबो खम जायो जेराव बिसोरो थौले गोसोजों बायदि बायदि साननानै बायदि बायदि खामानि मावो जेर जेराव माने जेंनायाव गोग्लैनांगौ जायो आरो औ बेबायदिनो ओ गोबां लेखा फरायनाय सुबुंखौ जोङो रुजुनानै नायोब्ला बेहा माने गोबां गोथौ साननो हानाय गोहो फैयो ओ बेनाव माने मोनसे धरज्य' होननाय गोसोआव धरज्य' होननाया फैयो जेराव बियो गावनि ओ गोसोखौ हमथानानैब्लाबो बियो माबा मोनसे राहा दिहुननानैब्लाबो गावनि न'खरखौ लोगोसे सुबुंफोरखौ माने ओ बुजायनो हायो औ बिदिनो माने जों गोबां माने लेखा फरायनायनि गेजेरजों मुलाम्फा मोनो ओ नों साख्रि बाख्रिनि थाखायल' जों लेखा फरायनांगौ बे नङा। न'खर समाज बा गामिखौ दैदेनलांनो थाखायबो माने लेखा फरायनाया गोनांथार लेखा फरायनायनि गेजेरजोंसो जों गासैखौबो माने ओ बुजियैखौ बुजिनो हायो ओ जेरैबायाददिहाय जोङो माबा मोनसे बेफार बेफार फालांगि खालामोब्लाबो जोङो बे माने दाजाब दानख' खालामनायावबो जों माने लेखानि फरायनायनि जोबोर गोनांथार जायो नङाब्ला जों खौ गुबुन मान बा गुबुन हारिया जोंखौ थगायलांगोन नङा होनबा नोंथां औ बेनिखायनो लेखा फरायनाया जोंनि थाखाय जिउआव जोबोर गोनांथार होननानै सानो आरो। औ। दे बिदिब्ला जोंहा औ समाबो जाबायमोन औ दे।